खोनादोंना
खोनादों अ नोंथाङा मा खबर
औ नोंथां
अ दं र' आंबो गेजेरावनो
खोनादोंना नोंथां आंनि माबाखौ खोनादोंना आवाजखौ
अ खोनादों दे नोंथां खोनादों आंबो ओरैनो उम जिरायनासो दङ' ओ नोंथाङा एसे नेट नांनायाव थांलाय
दे बुं नोंथां खोनाबाय हेलौ हेलौ